औ औ खोनादों दे बुं औ दाथ' ओरैनो दंथ'यो
अ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रि।
अ नोंथांनोजों आं माने मोनसे खोथा रायलायनो हरदोंमोन आरो ना
औ दे रायज्लाय जागोन
औ आंनि राय्लायनांगौ टपिकआ बेनो आयदाया बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय लुनाय आरो आगर आखाइनि बागै रायज्लायनो सानदों
अ दे मोजां खोथा दे रायज्लायजागोन
औ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने मिथिंगाजों सोरजिजानाय मिथिंगानि बिखायाव मोननाय माखासे दंफां लाइफां फांनि आगर बायदिफोरखौ नायनानै एरोमोन
औ
आर'नाइ बायदिफ्राव दंफां लाइफांनि आगर बायदिफोर एरोमोन बे आगरफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा मा आगरखौ बर'फ्रा मिथिंगामोन होननानै सेबखांदोंमोन?
औ हागोन ओ जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दानाय लुनाय बे दानाय लुनायाव गावसोर गावसिोरनि दख'ना एबा आर'नाइ जि रि आाव
औ
समायना खालामनो थाखाय मिथिंगानिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मिथिंगानि नुथाय एबा मिथिंगानि सोरजिनि माखासे नुथाइफोरखौ गावसिनि जिआव आगो लिरदोंमोन आगर एरनाय जादोंमोन आरो बे आगरफोरानो जाहैबाय जेरै हाजो आगर
औ
दिधिंखिया आगर
औ
ओमफाय थाइगिर बिबार बैग्रि बिबार फारौ मेगन
औ
मुसा मुसागान
औ
ओमफफ्राय दाउसा मोख्रेबा गर ओमफफ्राय बन्न्दुराम आगर
ह
बेनिफ्राय जोङो गोबां गोबां मोननो हायो आरो आ बे आगरफोरखौ जोङो दख'ना दखनायावबो दानाय जायो आरो आर'नाइ एबा फास्रा बेफोराव दानाय जायो आरो
ह
जोङो बांसिनानो आर'नाइ आर'नायइाव जोङो हाजो आगर ओमफफ्राय बन्दुराम बन्न्दुराम आगर ओमफफ्राय बिबार आगर बेफोरबायदिखौ बांसिनानो होनाय जायो आरो आर'नाइ आगराव
आरो नोंथां गोदो गोदायनि दिनावहाय थ माने जेबो आगर एरनो थाखाय माने खाालारफोर समाय दख'ना माने आर'नाइफोरखौ समायहो थाखाय गोजा गोथां गोमो गोबां माने गाबनि बानायोमोन बे गोजा गोथां गोमो गाब खौ गोदो गोदाय बर'फ्रा मिथिंगानिफ्रायनो बानायोमोन बेखौ बर'फ्रा बबेनिफ्राय मोनोमोन माने
औ औ औ बेखौथ' गोदो गोदायनि बर' आइजोफ्रा मिथिंगानि माखासे बिबारफोर एबा लेवा लेवा बिलाइ लेवा बिजौ लेवा बिलाइ बेफोरबायदिखौ लाबोनानै जमा खालामनानै देग्लिनानै बिनि रोसिखौ जमा खालामनानै खुन्दुंखौ सोमनानै आगर रं रं खालामनाय जायोमोन आरो बेनि रं रंफोरखौ दिरुननाय जायोमोन
औ
ओरैनो बर' हौवाफोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनोबा नोंथाङा मा बुंनो सानो
बर' हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय ओ गोदो गोदाय बर'फोरा गामसा गामसा बांसिनानो गामसाल' गानोमोन। गोदो गोदाय बर' हौवाफोरा गामसाजों लोगोसे जि साद्रि साद्रि मोदोमाव जोमनो थाखाय खाय लायोमोन आरो खर'आव खाव खानो थाखाय जोंङो आर'नाइ आर'नाइखौ लानाय जायोमोन आरो।
औ औ
फैयै फैयै जोंङो गस्ला, इन्दि जि गस्ला
औ
हिसाबै जों मोननो हाबाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय हिसाबै बेजों लोगोसे गामसाया थाखाबाय आर'नाइ ओमफ्राय दा ग इन इन्दि गस्ला बेखौ मोननो हायो आरो
आरो नोंथाङा बर' हिन्जावफोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनोबा मा बुंनो सानो?
ओ बर' दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंङो गुबैयै दख'नाखौ हमनांगोन।
औ
दख'ना दख'नायानो जों बर'फोरनि गुबै सिनायथि नङा होमबा?
औ औ
बेनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा जों दख'नाखौ गाननानै सिनायथि जाबोदों
औ
गुबुन हारिफोरनि गेजेराव सिनायथि जादों बर' बर' हारि महरै। बिनि थाखाय जों दोरोङारि गान गाननाय जोमनाय होनोबा जों दख'नाखौ मोनबाय। दख'नाजों लोगोसे जोंङो मोदोमाव जि फास्रा ओमफाय ओरैनो जोमबायग्रा जि मोननो हायो बेजों लोगोसे आर'नाइ मोननो हायो जोंङो
औ
आरो दख'ना दख'नाखौ जों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोननै रोखोमाव गाननाय जायो बे मोननै दख'नाखौ जोंङो ओ मोनसे जादों लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना। अग अग्रं दख'नाखौ ओरै सोनाब सोनाब खोला साइदआव बांसिन गाननाय नुनो मोनो। खामानि मावनाय खामानि मावनाय बायदिसिनाफ्राव बांसिन गानो। ओमफाय दोरोङारि माखासे माखासे ओ मा होनो मिथिं दावथिंफ्राव लांगा दख'नाखौनो गाननाय जायो आरो
औ औ
आरो बर' हिन्जावफ्रा गोदोनायावदि गानो मोनसे माला बे मालाखौ मा मा मुङै मिथिनाय जायो?
औ बे मालाखौ चन्द्र चन्द्र माला होननानै बुंनाय जायो।
औ आरो बे खोमायाव गानग्राखौलाय?
खोमायाव गानग्राखौ खेरा होननानै बुंनाय जायो।
औ गन्थंआव गानग्राखौ
नाफाकल नाफाकलखौ होननानै बुंङो औ
आथिंआव गोनग्राखौलाय
आथिङाव गानग्राखौ आंथ' बारा मिथिला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
आंबो बेखौहाय गांग्रि होननानै मिथियो
औ ओ नोंथां नोंथांमोननि गामियाव दख'नाफोर दायो नामा औ बे दख'नाखौ मा ओ दख'ना दानो थाखाय नोंथां मा मा आगजु नांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ दख'ना दखनो थाखाय जोंनो गिबियावनो खुन्दुंनि गोनांथि जायो नोङा होमबा
औ
खुन्दुंखौ सोंनानै लाग्रोबाय खुन्दुं सोंनो थाखाय जोंनो गनसि नांगौ रासो नांगौ आरो बालेबनांगौ आरो मोनसेया जेेनथेर नांगौ ओमफ्राय आरो दानो थाखाय जोंनो साल खुन्था बे गयनि बा गोबां रोखोमनि जेनेबा बेवहाय खुन्था होनाय जायो नालाय
औ
जेनेबा दंफां लाइफांनिबो खुन्था होनाय जायो गयनिबो खुन्था होनाय जायो जायखि आरो ओमफ्राय बेवहाय थाद नांगौ माखु नांगौ ओमफ्राय बेवहायबो आरो गनथि नांबावगौ जायो ओमफ्राय दख'नाखौ दानायाव गोरा सुंथा लाखिनो थाखाय बेवहाय मोनसे खुलाबारि होननाय बुस्थु नांगौ
औ
ओमफ्रायहाय बेजोंनो जेनेबा माखुजों आरो लोगोसे गरखा नांबावगौ आथिंजों गानो थाखाय गायै गायै बिदिनो दानाय जायो आरो
औ ओमफ्राय बै दख'ना ओ खुन्दुंखौ ओरै खुन्दुं लांनो थाखाय मोनसे ओ मोन थाराव थायोना बे बैखौ मा होनो बै लहाखौ
खुन्दुं लांनो थाखाय बेखौ माखु होनो
औ औ बेखौ बे बे बेबो मोनसे ओमफ्राय बै मोनसे दङ ना मोनसे गोलाव गोलाव स्रों स्रों लहा दङ बेखौ मा होनना बुंनाय जायो
अ बेखौ उम रासो होनना बुङो नोंथां रासो
औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय खुन्दुंखौ थुनो थाखाय मा मा आगजु बायनाय जायो
औ खुन्दुं खुन्दुं थुननो थाखाय जोंनि गुबैयैनो नांगिरगौ जोंनो जेनथेर नांगौ
औ।
जेन्थेर संफ्ला
औ।
ओमफाय जेन्देर समफ्लाजों जों खुन्दुंखौ सों-सोंनाय जायो। आरो मोनसे जेन्टेर थुमफ्लाजों जों खुन्दुंखौ थुनना लाबाय बे थुनना लाखांनायनि उनाव जों खुन्दुंखौ जि दानो थाखाय सों-सोंनाय जायो। हायाव गोलाव संलांनानै बे सोंनो खाय जोङो बेखौ जो बेखौ नोंथांमोननिखि मा बुंनोसै आंबो बारा मिथिलायलाङा।
माखौ नोंथां माखौ?
बै खुन्दुं सोंलांग्राखौ।
खुन्दुं सोंलाग्राखौ बेखौथ' जोङिखिजाय मा होनगोनथाय?
ओ
बेखौ आं बारा मोजां मिथिया नोंथां।
औ। होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे-दे जागोन दे नोंथां औ जागोन दे।
औ।